खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ नोंथां निसिम जासिहरगोरनाय जाबाय
नोंथांसिम जासिहरफिननाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनायनि थाखायखौ नुदों नामा
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव सराय नोंथांनो खालामनाय जादों
दे नोंथाङा सावरायनो हासिगोन
बे आयदायानो जाहैबाय बर'नि दोरोङारि माबा ओंख्रि बेफोरखौ लानानै सावरायनो नागिरदों आं नोंजों बर'फोरा मा मा ओंख्रि जानानै थायो मा मा ओंख्रि जायोमोन गोदोनि समावहाय माबायदि ओंख्रि जानानै गावनि जिउखौ थांनानै थाबोदों बेफोरखौ आं बुंनो सानगासिनो दा दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माखासे न'आव मोननाय न'आव मोननाय आरो साखाथि फाखाथि दे बेयाव बुथुमनानै नालाय ओंख्रिफोरखौनो संनानै जाबोयोमोन दा
ओंख्रि हिसाबै जोङो गाहायै अनला ओंख्रिखौ मोननो हायो अनला ओंख्रिखौ जोङो दाना माबायदि बानायो आरो बर'फोरा माबायदियाव बाहायोमोन बेखौ जों बुंनो थगासिनो दा अनद ओंथियानो जाहैबाय मा बेखौ माइरंखौ सोमनानै दोननांगौ जायो आरो एसे गोबाव समनि थाखाय बे माइरंखौ सोमनानै दोननायनि उनावहायसो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माइ संनानै जाबोग्रा हिसाबै बे उवाल उवाल गायहोना बयनिबो न'खर न'खर थाखायोमोन दा बे उवाल गायहेनखौनो बाहायनानै माइरं सोमनानै दोननायखौ उाल देनांगौ जायो गायेनजों दा देै देयै देनानै अन गुन्दै खालामनांगौ बेखौ दुफु दुफुनो जेब्ला अन गुन्दै जायो अब्ला बे अनला ओंख्रिखौ अनलाखौ संनो थाखाय लाहार फाहार खालामनानै लायो उनलाख'
अनलाखौ जोङो संनो थाखाय सिगांग्रो सारायखौ रेडि खालामनानै लानोसै बिनि उनावहाय जोङो जुदि दानि दिनावहाय संनाय बायदिब्ला थाव सं संख्रि बानलु होननानै संनाय जायो नाथाय सिगांनि सिगांनि समावहाय मा खालामो बेखौ डाइरेक्टहाय दैखौ ग्लाब ग्लाब ग्लाब सुदुंनानै बेवहाय बन गुन्दैखौ सिथु सिफु आरामनो हरनांगौ आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय एरबाय थानांगौ जायो सिथाबैनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो अलाखौ मोजाङै लिमोनला आरो गुन गोनां खालामनो थाखाय बेवहाय खारै बायनाय जायोमोन थावनि बडलेण्ड बे खारैखौ बाहायनानै बिनि उनावहाय जोङो खोबहाब सुनानै दोनबाय थाब्लानो अनलानि महर मोनो आरो दा बेवहाय जोङो अनलानि अनला ओंख्रिनि उनावहाय जोङो माने अनलाखौबो जोङो गोबां रोखोम होदेरनानैबो जानो हायो। अनला ओंख्रियाव जेरेखम अनला दाउ दाउ बेदर होनानै खौ एवग्रोनानै लानानै उनावहाय अनलायाव हरनानै अनला दाउनि महर जायो बिनि उनावहाय अमाखौबो अनलाजों जायो बेनिफ्राय माखासे मुदुफुल बिबार ओ बारसिखा बिबार बेफोरबायदिखौबो मिलौनायनि होनानै ओ अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो बे अनला ओंख्रिखौबो ओ हाबा हुखायाव बाहायनाय जायोमोन बर'फोरा हाबायाव ओ जेब्ला हाबा लानाय जायो बे समावहाय अनला ओंख्रिखौबो होनाय जायो आरो अबावबा ओ हो मा होनो फुजा फाथाल बेफोरबायदि होनाय समावबो इसोरखौ सिबिनाय समफ्रावबो ओ अनला बायदिसिनाफोरखौ संनानै बेवहाय बावनाय मानायफ्राव बाहायनाय जायोमोन आरो बेनि उनावहाय जोङो सबाय ओंख्रि मोननो हायो सबायाइ साम' बे सबाइखौहाय सिगाङाव जोङो एवनानै लाग्रो एवनायनि उनावहाय बेखौ नाख्रेबनानै ओ एसे गेरेबनाय बायदि खालामनानै लायो गेरेनायनि उनावहाय बेखौहायबो मा मोजाङै एसे एवग्रोमनानै बेखौ दै सै होनानै उनावहाय खारै होनानै फोमोननाय जायो आरो बेयावबो बेदरफोरखौ ओ होदेरनाय जायो जेरै अमा ओ सबायजों अमाजों सबायजों नाजों सबायजों दाउजों आरो बेवहाय बर'नि ओ हिसाबै सबायजों दाउजोंखौ बांसिन मानसिफ्रा प्रिफार खालामो बिनि उनावहाय जोङो आ बेनि अनगायैबो माखासे ओ माखासे ओंख्रि फोरबो मोननो थांबावो जोङो नाफाम ओंख्रि नाफाम नाफामा ओंख्रि नङा। ओ बेयो बाथोन मोनसे बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथोन बियो जायखौ बर'फोरा ओ ना खौ फेसेवनाय बायदि खालामनानै बेखौ ओ थास' बिसं बायदिजों ओ थुमनानै औवा हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ बेनिफ्राय फेसेवनानै दोनो औवा हासुङाव बे फेसेवनायनि उनावहायसो मा खालामो बेखौ उनावहाय सेवोबा बरननानै बिनिफ्राय एवनानै बा सावनानै जाफिननाय जायो आरो बे सावनानै एवनानै जाफिनायनिफ्रायसो ओ जोङो नाफामनि महर मोनो बेखौ ओ मानसिफोरा ओंखामजों जानायाव ओंखामखौ बांसिन खहाबथाव खालामनो थाखाय बेखौ ओ बाथोन हिसाबै सावनानै सोलानानै जानाय जायोमोन। ओ बेजों बांसिन सुबुंफोरानो ओ ओंखामफोरखौ खहाब नाय होननानै बांसिनै ओंखामखौफोरखौ बांसिन खहाबो होननानै जानाय जायोमोन आरो बेनि उनावहाय जोङो माखासे ओ ओंख्रिफोरबो मोननो हायो जेरै मैथा आरो माखासे मैद्रु मोनला आरो आ गोखा गोखैखौबो जानाय जायो जेरावहाय गोखा गोखैफोरखौ बैसागु समावहाय बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्ति खालि आ बेखौ जानाय जायो बेवहाय जोङो गोखा गोखै जानायनि मोनसे नियम' दं जायखौ मा आ बोसोरारि माखासे देहा बेमार आजारफोर जायिनि थाखाय मुलि मुलि हिसाबै बेखौ जानाय जायोमोन आरो माने बेवहाय बे गोखा गोखै जानायाव माने फिसा फिसा फिसा मैगंफोरखौ गासैखौबो नागिरनानैहाय ज'यै संनानै जायोमोन बेवहाय सेजौथानिबो बारा मैगंफोरखौ नागिरनानै संनानै जानाय जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मैथा दङ। आरो माखासे गोबां ओ बर'नि ओंख्रिफोरखौ संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों दा आंनि बर'नि ओंख्रिनि सायाव सावरायनाय खोथाया जोबनानै फैबाय दा नोंथाङा माबा मोनसे एसे दोनसेयाव फोरमायनो सानदों नामा
गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि माखासे ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होननायनि थाखाय औ नोंथाङा आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागदों बे आयदायानो जाहैबाय हाथासुनि हाबा हाबा होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि हाबा दङ जोंहा जेरै बुंनो थाङोब्ला धोरोम लायै धोरोम हाबाफोरा आलादा आलादा जायो। आरो बुहुमाव जोङो जोनोम मोनबाय हिसाबै जोंहा मोनथाम खानानै होखानाय नेम दङ इसोरा खानानै होखानाय जोनोम जाबाय जेब्ला हाबा जानांगौ संसार जानांगौ आरो बेनि उनावहाय संसार जानानै फिसा फिसौ खांखांनायनि उनाव बे बुहुमखौ नागारनानै थांफिननाय एबा थैनाय बेनो जाहैबाय इसोरनि खानानै दोनजानाय मोनसे नेम जों बे नेमनिफ्राय रावबो सुबुङानो सुबुं माहारियानो बारग'आ आङो बे जुलि जानाय एबा हाबा जानाय बेनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनि सिगाङाव बुंगोन ओ हाथासुनि हाबानि सोमोन्दै आं नोंथाङा बुंगोन ओ जोङो हाथासुनि हाबा होननानै बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो बियो गाहायै बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां एबा बाथौ बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा बेखौ हाथासुनि हाबाजों हाबा होनाय जायो आरो हाबा होननानै बुंनो थाङोबा संसाराव हाबनाय एबा जरा जुलि जानाय एबा हाखौ बानाय हाखौ बानाय मानि संसाराव दंनाय मानि गासैबो माखासे नेमखान्थिफोरखौ बोजबनानै लानाय बेखौनो बुङो जेरै हाबा हाबा हाबा होननानै बुङोबा जोङो जरा जुलि जानानै गथ' गथाय थांनाय संसार जानाय ओ हाथासुनि हाबायानो जाहैबाय बर'नि सबसे गुसुंसिन हाबा होननानै जोङो बुंनो नांगोन ओ बेयाव हाबायाव जाहैबाय सासे ओ जानो गोनां ओ हाबा जानो गोनां बैसोनि सेंग्रा दंनायनाव जुदि बै हाबा जानो समायनाय सासे सिख्लाया बेजोंहायो ओ हाबा जानोब्ला हाबा जायोब्ला बिनि न'आव थाहै खानायजों थाइैखायो अब्ला जोङो बेखौ आथासुनि हाबा होननानै हाबा होनानै होनाय जायो आरोखि ओ बे हाबायाव जाहैबाय गिबियावनो हिन्जावा न'आव हौवानि न'आव थायैखानाय जायो बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौहायो ससे बरनफिननानै न' सिंनि ओमफ्राय बरनफिननानै ओ जोङो मोजां डेट लानानै एबा थारिक लानानै अक्ट' लानानै जोङो बेखौ खुंनाय जायो ओ बे हाबाखौ हाबा गुस होननानैबो बुंनाय जायो बेयावहाय सासे ओ गामिनि रायजो राजा साथाम साब्रै मानसिफोरजोंनो बे हाबाखौ खुंनानै होनाय जायो बेयावहायो ओ हिन्जाव गोदाना न'आव थायखानायखौ जोङो न'आव न'निफ्राय देलायहोनानै देलायहोनानै ओ बरनफिननानै जोङो लामानिफ्राय बरायफिननाय जायो बेवहाय बरायफिननानै साहानि ओ न'मा न'आव सोहैनाय जायो न'मा न'आव सोहैखांनायनि उनाव बेवहायो हिनजाव गोदान हौवा गोदान ज' दोननानै बेवहाय जेब्ला ओ गासैबो माखासे हाबा होनायनि नियमफोरखौहायो बाथौ ओ सिलानि बाथौ गुदियावहायो जगार खालामनानै लाखाजोबो दै सान्थि एबा माबा मोनसे जाग्रा मुवा एबा प्रसादफोर बेफोरखौ इसोरनो बावनो थाखाय बे बाथौ गुदियाव दोनखाजोबनाय जायो आरोखि। बेयावनो सासे अजा एबा रायसनग्रा रायसनगिरि बेयावहाय थागोन। जाय हाबाखौ बिसोर सानैनि जुलिखौ खानानै होगोन बेबायदि जायो बिनि उनाव साहानि न'निफ्राय हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ सानैखौबो बरन बोनानै जै है है बरन बोखांनायनि उनाव बाथौ गुदियाव लाबोगोन बाथौ गुदिनिफ्राय बेवहायनो बै अजा एबा रायसनगिरिया बेखौ इसोरनि गुदियावहायो एबा आफा बोराइ बाथौनि सिगाङावहायो माखासे बे मोनथोरफोर रायसननानै जरा जुलिखौ खानानै होननाय जायो बेवहाय मोनबा थत्त'खौ ओ समायखिरा लाहोनानै जरा जुलिखौ होनाय जायो जेरै हा दै बार अख्रां आरो अर बे मोनबा थत्थ'खौ
ओ रायसननानै एबा साखि दोननानै हाबा खौ होनाय जायो एबा जरा जुलि खालामनानै होनाय जायो जेब्ला मन्थ्रआ जोबखांनानै ओ हाबाया जागोन अबा बेयाव हौवाया हिन्जावनि गोदोनायाव बिबारनि माला सोनानै होगोन आरो हिन्जावा गोदोना ओ हौवाया हिनजावा हौवानि गोदोनायाव सोनानै होगोन आरोखि बिबार मालाखौ अब्लानो आरो बिनि उनाव सिन्दुर थुनानै होगोन जोंना ओ माने बाथौ धोरोमाव सिन्दुर थुनाय नेम दङ बे सिन्दुर थुनायखौ थुनानै होगोन बिनि उनावहायनो हाबाया जानानै थांगोन आरो बे हाबा जाखांनाय लगे लगेनो जोंहा हिनजाव गोदाननि फारि बेयो हिनजाव गोदाना जाहैबाय मावनो रोङो ना रोङा संसारखौ माबायदि जागोन बेफोरखौ जोङो माखासे फिसाइ माबादि माने नायनायनाय जायो आरोखि माखासे बेवहाय खामानिफोरखौ खौ मावहोनाय जायो जेरैहाय अन गुन्दै दैहोनाय एबा माइखौ सौहोनाय उवालाव बेबायदि खामानि मावनाय जायो नङाबा गयआव थाव गुबै फुननानै गयखौ खावहोनाय बेबायदि नेमफोरा जायो आरोखि‌। हिनजावा जुदि खामानि मावनो गोरोंबा बेफोर खामानिखौ मावनो हागोन जुदि रोङाबा हानाय नङा आरोखि बेबादि बेवहाय नियम दङ जेरै हिनजाव गोदानखौ ओ हिनजाव गोदानखौ उवाल गाहेन लानानै बेवहाय माइ सौहोनाय जायो आरो बिनि उनावहायनो जोंहा हाथासुनि हाबायावहाय मोनसे नेम दङ बे नेमाव जाहैबाय जोंहा अनला बुगाव ओंसे जानाय बे अनला बुगावआव जोंहा ओ जेबो हालदै हालदै होनो मोना बेवहाय जायनि थाखाय बेखौ अनला बुगब होननानै बुंनाय जादों। बेवहाय दाउ बेदरजों संनानै होनाय जायो नङाबा अमा बेदरजों संना होनाय जायो आरोखि। बेनि उनावहायो ओ सासे हौवा गोदान आरो हौवा गोदानजों थाफाग्रा मेथर बेखौहायो ओ ओंखाम ओ खुरनानै होनाय जायो थालिर बिलाइयाव एबा थोरसिफोराव खुरना होनाय जायो बिनि उनावहायो बै जाय हाथा हाथाया जाहैबाय मोनसे दंफांनि आगजु बे आगजुआवहायो ओ अनला ओंख्रिखौ हायनानै बिसोरनो होनाय जायो आरोखि जायनि थाखाय खौ हाथासुनि हाबा होननानै बुंनाय जायो बेवहायो हाथाजों हायनानै होनानै हौवा गोदान दाना खबनै ओंखामखौ सोबानो सोनाय लोगो लोगोनो एबा खब'सेखौ सोनाय लोगो लोगोनो बै गामिनि राय